हेल'
हेलौ खोनादों ना? औ औ अब्ला नोंथा ओं खोना-खोनादों नोंथां।
औ
उम ओं अब्ला जोङो दिनैनि आयदाखौहाय बेरायनायनि सायाव लानोसै नङा होमबा नोंथां मा जेनेबा मुंदांखा बेरायनाय जायगाफोर दं नामा दङब्ला रांखान्थियाव माबाफोर मुलाम्फा जादों नामा बेनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा?
औ जायो।
औ अब्ला आङो नोंथांखौहायनो सोंग्रोनोसै माने नों थां जों साव रायग्रोनोसै आरो नोंथाङा बिदि औ माबाफोर बिदि बेरायग्रा मुंदांखा जायगाफोर मोनथि यो नामा नोंथांनि माने खाथि खाला दं नामा नोंथांनि जायगाफोराव?
औ आं ओ आंथ' मेरला जायगा मोन थियो इदिनो मुंदांखा जायगा जेरै आं मोनसे जायखौ मोजाङै मोनथियो बे बुंनोसै जाय माने जा जारिमिन गोनां जायगा होनो नामाथाय बर'आव तेजपुराव मोनसे अग्निगर होननाय पाहार दङना।
औ औ।
फेरदों नामा बे जायगाखौ।
एसे खोनादों अब्लाबो आं नुवाखै माने नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे।
औ बे माने अग्निगर होना पाहारामोन गोदोनि दिननि सासे राजाया बानायनायमोन आरो बे माने बे जायगाखौ बेयाव माने गावनि फिसाजोखौ रैखा खालामनो था फाय बे पाहारनि सोरगिदिंआव माने अर फोजोंनानै बे जायगाखौ बानायदोंमोन आरो ओमफ्राय जायगायालाय। बेरायनो थाखाय मोजांथार आरो बे जायगाया। ओमफ्राय बे जायगानि खाथियावनो आरो मोनसे पार्क दंबावो जायनि मुवा चित्र लेखा ओमफाय बे बा चित्रलेखा पार्क खोनादों।
उम औ माने सिथ्रलेखा पार्क खौथ' आङो मोनथिला अब्लाबो माने सित्रलेकानि काहानिफोरखौ एसे मोथिगौ आरो नोंथां माने । अब्लाबो नोंथाङा एसे औ औ औ औ।
आं खिनथाजागोन नामा काहानि
औ खोनथा जागोन नोंथां। खोनथाना होदो नोंथाङा औ।
माने बे गोदोनिनाव सासे राजा दङमोन आरो। ओमफ्राय बे राजानि बे राजानि फिसाजो फिसाजो आरो जायनि नामा ओं उसामोन आरो।
उम उम।
उसानिनो सासे बिलोगो दङमोन। बेनि नामा सित्रलेखामोन बे सित्रलेखानि मुङैनो बे पार्कखौ बानायनाय जादोंमोन आरो।
अ औ आं माने मोनसे बाथ्रा सों नोंथांनाव माने आं खोनानो मोनदों बे सिथ्रलेखायालायनो माने ओ जेनेबा मानसिफोरखौ माने नुवाबाबो खोनथाबाबोनो सावगारि आख खिनो रोंगौलायनो। मा बे खोथाया सैथो नामा नों थां।
औ बे खोथाया सैथो। बे उस उसाया बे उसाया बेनि बिलोगो होनदोंमोन। दालाय बे उसायानो बेखौ माने बेनि सिमांनि सासे माने राजखुंगुर फैबाय थायोमोन आरो बेनि सिमाङाव। माने दालाय सिमाङाव फैयोना खायसेनि महर नुवा जायखौ जोङो बाद नुनाय नुस्लाबि इदि बेखौनो ओ उसाया सित्रलेखानो खोनथा खोनथा होगासिनोमोन। बे खोनथा खोनथा होनायावनो सित्रलेखाया माने उसाया सिम फांङाव जाय मानसि खौ नुदोंमोन बेखौनो उम एखे आरो बेनि गासै महर मोखां गासैखौबो एखे बिदिनो आखिनानै देखायनो हादोंमोन आरो चित्रलेखाया। बिदिनो बे मोनसे औ
आरो बिनि अनगा नोंथांङा मिथिबावगौमोन नामा माने बेलेग जायगाफोरनि
औ आरो गुवाहाटियाव औ मेरला जायगा दं बिदिनो बेरायनो गोनां जेरै मन्दिरफोरबो दं ओ कामायखा मन्दिर दं ओमफ्राय बुरलुंबुथु थ दैमानि गेजेराव उमानन्द खोनादोंना नोंथांङा
औ खोनादों नोंथां जोंनाथ' बेफोर जायगाया माने माने जारिमिनारि माबा जारिमिनारि जायगा नंङा होमबा जेनेबा जोबोद मुंदांखा जायगा गा नंङा होमबा नोंथांङा औ बे एसे माबाफोर जेनेबा बेफोरनि बागै खोन्थानो हागोन नामा?
औ बे कामाख्या टेम्पोलनि बागै एसे माने बांसिन बांद्राय मिथिया थेवबाबो एसे मिथिगौ आरो ना जायखौ बे खामाय खा बे खामायखा टेमपोलखौ औ सा सासे गोदोनि सासे माने राजा दङमोन जायखौ जोंनि बर'फोरनिनो राजा होनना बुंङोमोन। ओ राजानि नाम खौथ' बावबाय आं मामोन। आं नामखौ गोसोआव फैयासै माने बर'निनो राजा होनोमोन आरो बेखौ। माने असुर होनना बुङोमोन बेनि आरो मोनसे असुर राजा होनना बुङोमोन। बेयो बे कामाखया बे कामाख्या देबि सासे माने मोदाय नालाय बेयो सासे भगबान कामायखाया। हेलौ हेलौ हेलौ नोंथांङा खोनागासिनोना आंखौ? हेल' हेलौ। हेलौ।